खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों आङो मो नसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां सावराय जागोन
औ-औ नोंगौ नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन
औ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय गोदो जोंनि आइजोफोरा बा बर' आइजोफोरा माबोरै गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन बा जोंना मा मा सुबिदा मोनबोदोंमोन आरो जोंना आथिखालाव मा मा सुबिदा मोनदों बा माबोरै जौगागासिनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि जोंदों जोंहा गोदो आइजोफोर बा जोङो दानि आइजोफोरावबो जोङो एसेबाबो जोङो फाराग नुनो मोनो आरो जोंना गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जोंना गोदो बर' आइजोफोरनि गेजेराव जानो हागौ बिदि बांद्राय सोलोंथाइयाव बिथिङाव गैयामोन आरो नोंथां जोङो दा नुनो मोनो जोंहा बर' आइजोफोरा मावनाय दांनायनि अनगायैबो जोंहा सोलोंथाइयाव गोबां दावगानाय नुनो मोनबाय आरो
थिग बिब्दिनो जोङो गोदो औ बर' आइजोफोरनि बिथिङाव जोङो नुनो मोनोमोन जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो बांद्रायो फोरोंगिरि बा बिदिनो डाक्टर नार्स आ उकिल बा बिदिनो गैयामोन आरोखि नोंथां नाथाय जोङो दानि बर' आइजोफोर बा जोंनि जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो नुनो मोनो जोंहा फरायनाय बिथिङाव गोबां दावगाबाय बा बिदिनो ओ गोबां डिग्रि लायै लायै बा एम ए पास खालामनानै बिदि फरायनाय नुयो लोगो लोगोसेनो जोङो बर' आइजोफोरखौ गोबां साख्रि मावनायखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जानो हागौ गोदो जोंनि बर' आइजोफोर बा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव बिदि बिरखंफोराव बिदि खामानि मावनाय जायखौ जोङो केबिन क्रु बा ओ बिदिनो बिरखं सालायनाय बिदि गैयामोन जानो हागौ नाथाय जोङो दा जोङो नुनो मोनो जोंनि बर' आइजो बा लाइमोनफोरनि गेजेराव बिदि जोंहा बिरखं अबबा जोंहा खामानि मावनाय ओंखारबाय जोङो गोबांखौनो नुनो मोनबाय जोङो बिदि केबन कु जानाय लोगोसेनो बिदिनो गोबां गोबां आं माव ओ आयदायाव जोंहा खामानि मावनाय जेरै जोङो नुनो मोनो जोंहा दानि फोरोंगिरि बिथिङाव जोङो बर' लाइमोनफोर बा आइजोफोरा बिदिनो फोरोंगिरि बिथिङाव गोबां ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां
औ
औ ओ थिग बिब्दिनो जोङो गोबां जोङो फरायसालिफोराव जोङो थांनानै नायोबाबो जोंहा बर' सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंहा गुबुन हारिफोरनि बा गोबुन ओ लेंगुवेजनि बा आयदानियावबो जोङो नुनो मोनदों जोंनि फोरावबो जोंहा बर' लाइमोनफोरा खामानि मावगासिनो बा बिदिनो जोंहा फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दं आरो लोगोसे जोङो नुनो मोनबोयो जोङो ओ मेडिकेलफोराव बा हस्पितालफोराव थाङोबाबो जोङो नार्स डाक्टर जोङो बिदि बर' आइजो फोरखौबो गोबां लोगो मोनो नाथाय गोदोनि समाव जों जानो हागौ बिदि जोंहा बर' आइजो फोरा बिदि नार्स बा डाक्टर मावनाय गैयामोन नङा होमबा नोंथांखौ जोङो गिबियावनो बै फारागथिखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो जोंहा बर' आइजोफोरा सोलोंथाइ लानानै गोबां आं जोंनो इयुन जोलैफोरनो बा अ फिउसार जोलैफोरनो जोंनो गोबां गियान होबोदोंबा बायदि सोलोंथाइ लानांगौ मादै गियान लानांगौबा माबायदि जोङो सोलोंथाइ लायोबा जो गियानखौ बावनो मोननो हायोबा जोङो जिउयाव जोङो दावगानो हायो थिग बिब्दिनो जोङो आरोबाव नुनो मोनो जोंहा दानि आइजोफोरा सोलोंथाइ लानानै जोंहा गामिफोरखौ फोसाबनाय बा गामिनि लेखा रोङैबा एसे खम रोखोमनि लेखा रोंनाय आइजोफोरखौ बिदिनो बायदि खामानियाव जौगाहोनाय बा मदद होनाय लोगोसे समाजखौ मो मोजाङै दानाय बा जोङो गामि गामि ओनसोलफोराव बिदिनो जौ जुवा लोंनानै गोलैना थानाय सुबुंफोरखौ गियान होनाय बा आ मोजांयै बुजाय होनाय जों बैफोरखौबो नुनो मोनदों लोगोसे गामिनि ओ रैखाथि हानजा आयजो रैखाथि हानजा जोङो दानानै गामिफोरखौ फोसाबनायबो जोङो बेफोरावबो जोङो नुनो मोनदों थिग बिब्दिनो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा दानि जुगनि बर' आइजोफोरा गोबां खामानियावनो जोङो आखा फाखा जेरै गोदोबो जोंहा बर' आइजोफोरा आखा फामोन दानोबो जोंहा आखा फाखा जेरै जोङो गोदो जोंनि बर' आइजोफोरनि जिउ खुंनाय राहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आइजोफोरा जोंहा बिदिनो ओ ओ आबाद मावनायावबो जोंहा बर' आइजोफोरा जोंहा हौवाफोरजों समान समान जोङो मदद होफायो लोगोसेनो गोदो जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनाय एम्फौ लाथा फिसिनाय बैफोराव जोंहा जोबोद आखा फाखा लोगोसे ना हमनायाव जोबोद आखा फाखा जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो बांसिनानो सि दानानै जोङो जिउ खुङोमोन बा बिदिनो दा अमा बोरमा फिसिनानै जिउ खुङोमोन थिग बिदिनो दानि ओ जुगावबो जोङो नुनो मोनो बर' आइजोफोर खौ जि दानाय नाथाय गोदोनि जि दानाया आलादा दानि जि दानाया एसे आलादा गोदो जोङो जाहैबाय बर' आइजोफोरा गावनि न'आवनो औवानि फ्राय ओ खुन्था बा काटनि बिदिनो दंफांनिफ्राय खुन्था गायनानै गाव न'आवनो जोंहा जि दानाय नुनो मोनोमोन नाथाय जोंनि आथिखालनि आइजोफोरखौ जोङो मा नुनो मोनो मिसिंजों सि दानाय बा सोरखारनिफ्राय बिदिनो मदद लानानै सोरखाराबो जि दानो थाखाय मेचिन होफैनानै बैफोराव जोङो जि दानायखौ नुयोमोन लोगोसेनो गोदोनि जोंहा बर' आइजोफोरा जि दानाया गावनो ओ एम्फौ लाथा फिसिनानै बै ओ फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुनानै बिदिनो मिथिंगानिफ्राय बायदि बिलाइफोरनिफ्राय गाब होनानै बा औ नंगौ मिथिंगानि बायदि जि समायना रमायना आगर होनानै जि दानानै जोङो बैफोरखौ गाव गाननायनि अनगायैबो फाननानै बिदिनो रां रुफा खामायनानै जोङो जिउ खुंनायखौ नुबोदोंमोन लोगोसे जोंहा गोदो बर' आइजो आइजोफोरा दाउ अमा बोरमा फिसिनानैबो जिउ खुंबोदों बा न'खराव बिदिनो माइ गायनाय आबाद बा मैगं थाइगं मावनाय आबादफोरावबो मावनानै बिसोरो जिउखौ खुंबोदोंमोन जोङो दानि जुगाव मा नुनो मोनो जोंहा बिदिनो सोरखारनिफ्राय ओ लन लानानै बा थाखा दाहार लानानै बिदिनो ग्रुप बा लोगो नांनानै खौसेथि जानानै जोंहा ओ बिदिनो ज'यैनो अमा दाउ अमा फिसिनाय बा एम्फौ लाथ लाथा फिनाय लोगोसेनो सोरखारा हरनाय जोङो मेचिन जायखौ जोङो इन्दि खुन्दुंखौ जोङो गोदो आखाइजोंनो लुयोमोन नाथाय दानि आइजोफोरखौ जोङो मिसिंजों जोङो खुन्दुं ला लुनायजों नुनो मोनो बा खम समनि ओ गेजेरावनो बिसोर गोबां इन्दि खुन्दुं लुनानै बिसोरो फाननानै गोबां रां बुथुमनाय बिदिनो जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनबावो बिदिनो दाउ अमा फिसिनायावबो जोङो ओ जेरै फाराम खुलिनानैबो जोङो दानि जुगावबो जोङो बर' आइजोफोरखौ जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां खोनादोंना औ औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' जोबोर मोजाङैनो फोरमायलांबाय बेयो सैथो आरो जोङो गोदोनि आइजोफोरनि आरो दानि आइजोफोरनि गेजेराव ओ नायनो थाङोब्लाथ' गोबां फारागखौ नुयो आरो
औ
मानो होनोबा जाहोनाव जोंना गुबैयानो जाहैबाय सोलोंथाइ आरो गोदो जोंना सोलोंथाइखौ आइजोफोरनो समान बिबांनि होनाय जाया मोन आरो जायनि जाहोनाव जोंना आइजोफोरा फासयनानै थालांनो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोंना ओ बिदि होननानै जोङो आइजोफोरखौ ओ गोदो गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो नासयनानै दोननाय थानायखौ नुवाखै आरो गोदोबो जोङो आइजोफोरखौ जेरैबायदि जोङो नोंथाङा फोरमायलांनाय जेरै लाथा फिसिनाय बायदि फिसिनायफोरखौ जोङो गोदोबो खोनाबोदों आरो जोंहा आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनाय बायदिफोरखौबो जोङो गोदो आइजोफोरखौ फिसिनायखौ खोनाबोदों आरो आरो जोङो आथिखाल समावबो बिब्दिखौ नुनो थाङो आरो जाय न'आवनो थायो बिदि आइजोफोरखौ जोङो बिदिनो गावनि नांगौफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा बिदि न'खरनिनो जेरै जिब जुनार फिसिनाय बा दाउ अमा बायदिफोरखौ जोङो लानायखौ नुयो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आथि आथिखाल समावथ' बयखौबो समान समान सुबिदा होबाय नालाय
औ
बेनिखायनो जोङो बांसिन बा लाइमोनफोरखौ जोङो बिब्दिनो साख्रि बा बायदिसिना जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि बिब्दिखौ जोङो मावनायखौ नुसै आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
औ औ सोंथिखौ मा बुंदोंमोन नोंथाङा खोनानाय मोनासै आं
औ माने बे आइजोफोरनि बागैनो बा जिउ खुंनाय राहानि बागैनो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ औ नंगौ थारैनो जोंहा गोदोबो आइजोफोरा बिदिनो जिउ खुंनाय राहायाव बा गावनि न'खर खुंनायाव बिदि फसायनानै थायाखैमोन आरो सोलोंथाइ गैयाब्लाबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि नंगौ एम्फौ लाथा फिसिनानैबो जोंनि आइजोफोरा जिउखौ खुंबोदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला जेरै ओ एम्फौ लाथा फिसिनानैबो जोङो जिउखौ खुंनो हायो जेरै जोङो एम्फौ लाथाखौ फिसिनानै जोङो एम्फौ लाथा फिसिनायनि अनगायैबो जोङो फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै बा जोङो एम्फौ लाथा फाननानैबो जोङो जिउखौ खुंनो हायोमोनबा बिदि जानो हागौ जोंनिबो गोदोनि बर' आइजोफोरा जिउखौ खुंदों जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला एम्फौ लाथायाव जोंहा गोबां बेसेनाव जोङो फाननो हायो जेरै जोङो दा मिथिनो मोनो जि जोंनि एम्फौ लाथाया फुवा बा केजि जोंनिया ब्रैजौ बाजौ जानो हागौ गोदो एसे खममोन नाथाय जोङो गोदोनि रांनि बा मैगं थाइगंनि बेसेनफोराबो एसे खममोन नाथाय दानि जुगाव गोबां बुरजा बेसेनफोरा बेनि थाखायनो दा समाव जोङो बायदि बिदिनो मैगं थाइगं बा बायदि जोङो ओ ज मुवाफोरखौनो जों गोबां बेसेन होना बायनो गोनां जायो थिग बिब्दिनो जोंनि बर' आइजोफोरा मा खालामबावोमोन खायफाया बिदिनो हाजोफोराव थांनानै बन नागिरनानै बिदिनो दंफां दालाइफोर सिरिनाय बा बिदिनो रानना थानाय दंफांफोर खौबो दानना लाबोनानै जोंनि बर' आइजोफोरा बैफोर बनफोरखौ फाननानैबो जोंहा जिउ खुङोमोन आरो नोंथां खोनादोंना थिग बिबदिनो औ खाथि खालायाव थानाय दैमा दैसा बा बिदिनो बिलोफोराव थानानै जोंनि बर' आइजोफोरा ना हमनानैबो बैफोर नाखौ बिदिनो हाथाय बाजा बाजारफोराव फाननानै बा मोनाबिलि समफोराव बिदिनो दखानखौ ओ सकफोराव बिदि फाननानैबो बिसोरो एसेबाबो रां खामायनानै ओ बिसोरो जिउ खुंनाय राहाखौ दैदेनलांदों लोगोसेनो जोङो मिथिना मोनबोयो जोंनि बर' आइजोफोरा मैगं थाइगंनिबो फालांगि खालामो जेरै दाल' नङा गोदोबो जोंना बर' आइजोफोरा मैगं थाइगंनि फालांगि खालामोमोन ना जों जेरै गावनो न'वावनो जा एसे हायो हा दखरसे थायोब्लाबो बैफोराव औ जोंहा बायदि मैगं थाइगं जेरै जोङो लाइ लाफा मुला बिदि बेसर बा मैद्रु जानाय बिदिनो जोङो ओ गायनानै गावनो न'वाव जोङो फाननानै रां बुथुमनो हायोबा बिदिनो रां बुथुमनानै जिउ खुंदोंमोन आरोखि नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां नंगौ थारैनो दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां